लौ औ नोंथां। हेल' आङो ओरैनो दं नोंथां।
अ नोंथाङा दा एसे फ्रि नामा?
औ फ्रि।
अ नोंथां माने नोंथाङा दसे सम होनो हायोबा मोजां मोन आरो नोंथां आं मोनसे आयदानि सायावसो साव रायनो थाखाय नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन।
औ औ फ्रि नोंथां दे होनो हागोन समखौथ'। दा नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सान्दों?
औ नोंथां दाथ' गोलोम बोथोर नङा होनबा नोंथां?
औ औ।
औ सिगांनि समाव जेनबा दानि जुगनि गोलोमनायजों गोदोनि जुगनि गोलोमनायजों माबा मोनसे फारागथ' नुनो मोनगासिनो दं नङा होमबा नोंथां?
औ औ आङो जेनेब्ला बुंसै गोलोम बोथोर माने जोंनि हादोरनिखौनो बुंसै आङो।
औ नोंथां।
जेनेबा जोंनि हादराव बुंनो थाङोब्ला गोलोम बोथोरा मार्चनिफ्राय ओ बिदिनो आजिखालि थ' नभेम्बर गाहामसिम थायो नंगौना? नाथाय गोदोनि समावहाय एफ्रिल बा बैसागु जोबनायनि उनावसो गोलोमोमोन जाहैदों। आरो सेप्तेम्बर बिदिफ्रावनो गोजांफिनोमोन।
औ नोंथां।
दिउरेसना खम मोन आरो ओमफाय खिन्थु दाना गोलावसिन जाबाय गोलोम बोथोरनिया।
औ नंगौ।
औ आरो जेनेब्ला बुंनो थाङोब्ला फर्टि डिग्रि सेलसियास बब्बा बबेबा जायगायाव फर्टिफाइभ बेबादिथो बेबादिसिम जाबाय नाथाय जोंनि आसामाव दाब बो फर्टि बा फर्टि वाननि बाराखै खोमा ना?
औ नोंथां नाथाय सिगांनि समावथ' एसेबां जोङो गोलोमोनलै नोंथां ए गोबां गरमबो नङामोन दा जोंनि आबहावा गुबुंनायजोंनो जोंना गरमाबो बारा जाबाय नोंथ
औ नंगौ नोंथां।
जेनेबा दाथ' बिफां-लाइफांफ्राबो खम जालांबाय नङा हबा नोंथां? औ दा बिदिनि थाखाय ओंखायनो गरमाबो बारा जाबाय जेनेबा मानसि फोरा माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरबानो जेनेबा माबा मोनसे गावसिनि न' लुनो थाखाय नङाबा माबा मोनसे आबाद मावनो थाखाय आरो नङाबा माबा मोनसे जेनेबा
औ।
लामा बायदिसिना बानायनो थाखायबो आरो दारिमिनफोर बानायनो थाखाय बिफां लाइफांखौ दानस्रांजोबो ना नोंथां? दा बिदियाव माने बिफांनि बिफां- लाइफांनि अनजिमाया खम जालांगासिनो दङ।
औ नंगौ- नंगौ।
औ जायनि जाहोनाव जेनेबा कार्नडाइ अक्साइड गेसाबो बाराय- बारायगासिनों नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
औ। दाथ' औ। जेनेबा सिगांनि समाव जोङो गोलोम बोथोर होनबाबो एथ'बां जेनेबा जों बांद्राय गरम मोनामोन। जेनेबा बिफां सायाफोरावनो थांनानै जोङो जिरायनो हायोमोन।
औ -औ नाथाय दानि जु समावथ' जोङो बाहेरायावनो थानो हाला गरमानो।
नोंगौ नोंथां।
औ राजस्थान दिल्ली इउ पि आवथ' बहुद गरम जायो नङा होमबा।
नोंगौ नोंथां।
औ बेयावहाय फर्टिफाइभ डिग्र्रि सेलसियासनो नरमाल बादिसो बुंजायो।
नोंगौ नोंथां दा बिदिनि थाखायनो बयहाबो दा एसि
औ औ औ नंगौ बेफोरनि जाउनावनो जेनेबा जोंना आबहावायाबो गुबुनले जानोसै एसि बाहायनायफोरनि जाउनावनो नङा होमबा।
औ नोंगौ।
औ
दा बिदिनो जेनेबा बांद्राय गरम जाबाय थायोबा जोंनि बारहावायाव कार्बन डाइ अक्साइड गेसआबो बांद्रायबाय थायोबा। लासै लासैनो ओ बै जे फाथाव गाबनि जे साननि रोदा होनो बे अजन लेयारासो जोंना गब्लं लासिगोन नङा होमबा नों
नंगौ नंगौ आरो लामायाव फैखांबायानो फैखाबायानो औ दा गब्लंनायनि लामायाव फैखाबायानो नङा होमबा
नोंगौ नोंथां जेनेबा एसिड रेन्टफोर जायोबा ना एसिड अखा हायोबा
औ औ
गोबां गिख्रंथाव जागोन नोंथां।
नोंगौ। आरो जेनेब्ला जोंनि नर्थ इस्ट बा आसामनि खोथाखौ आं बुंनोसै
औ
बेवहाय गरमाथ' जोंना। जायोआनो खिन्थु हिउमिडिटिनि थाखाय जोंहा बांसिन गरम मोनो आरो। नङा होमबा, जेनेब्ला अखा हायो आरो अ माने साजुफुनि समाव मालाबा अखा हायोबा जोंना फुङावबो हायो। अ अखा बांसिन दैमा दैसा थानायनि थाखाय। जोंना अखाय हायो आरो बेनि थाखायनो जोंहा हिउमिडटियाबो बारा जानोसै नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां।
आरो साउथ इण्डियाफोरखौ बुङोब्ला बेयाव। खसतेल एरिया याव बारा गरम जायो जेनेबा। साउथ इण्डिया ना ओ जेनेब्ला बुंनो थाङोब्ला। लैथोफोरनि, बारा एसे सुग्लायहोयो आरो बे साइडआव,
औ नंगौ नोंथां। दाथ' बुंनो थाङोबा जेनेबा
औ
औ नोंथां बुंदो दे।
खिन्थु साननि समाव बहुत गरम जायो आरो।
औ
औ
दाथ' जेबायदि गरम, औ दाथ' जेबायदि गरम जोङो बाहेरायावथ' ओंखारनो हाखाला न'सिं सिङावबो जेबायदि गरम जायो नङा होमबा नोंथां।
औ।
गोबां सोलायनाय मोनबाय नोंथां गोदोनियावथ' आरो जेनेबा दै दैज्लां बोथोर होननानै बुंङोबा गोबां जेनेबा अखा हायोमोन नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ।
दामानि अखानि बिबांआबो खम जाबाय नोंथां बे फिफां लाइफां खम जानायनि थाखायनो।
औ।
औ आरो जेनेबा बेजों लोगोसे ओम आं मा होनो नागिरदोंमोनथाय आन्दालाय लांफिनबायसो
औ दे आं बुंनोसै अब्ला नोंथां।
औ बुंदो दे।
ओ माखासे ओरैनो जेनेब्ला गोलोम बोथोरनि माखासे फायदा बा खहाखौ औ खहा मुलाम्फाखौ बुंनोसै।
औ बुंदो दे।
जेनेबा फरायसालिफोरा बन्द' मोनो गथ'फोरा एसे फेमिलिजों टाइमन्स स्पेन्ड खालामनो हायो रेस्ट मोनो नङा होमब्ला।
नोंगौ नोंथां।
आरो थाइजौ मोनजायो जोङो बे बोथोराव।
औ थाइजौ मोनजायो खान्थाल मोनजायो लेरख'फोर मोनजायो नङा होमबा नोंथां।
औ आरो कटननि आबाद मावनो थाखाय जोंहा गोलोम बोथोरखौ नांगौ जायो।
औ।
औ आरो सामा गोलोम बोथोरनि जेनेब्ला जेंना बा प्रब्लेम बुङोब्ला दैमा दैसाफोरनि दैया रानो नङा होमबा बांद्राय गरम जायोब्ला औ। आरो देहाखौ ला बुङोब्ला दिहाइद्रेसन जायो जोंहा। स्किनफोरनि प्रब्लेम जायो उदै फोराबो गाज्रि जानो हमो औ दा नोंथाङा मा मा ख मानि प्रब्लेम बा जेंना मोनथियो।
औ नोंथां दाथ' जेनेबा गोलोम बोथोराव जेनेबा अखा हाबाथ' दैबाना जाखायो नङा होमबा नोंथां दा दै बाना फोर जायोबा जायफोरहा दैमा जिंफ्राव न' दंजायो बिस्राथ गोबां खस्थ'खा गावसिनि आबादफोराबो नस्थ' जागोन। आरो बिसोरनिया न'बांबो बुखारलांजागोन जिब जुनार थैगोन। आरो जेनेबा दालां बायनाय माबा लामा बायस'नाय बिदिथ' जाखायो नङा होनोमबा नों थां आरो हा खुरखानाय बेफोरथ' जायो। दा बेफोरो गोबां खहा लाबोयो आरो मानसिफोरनि थाखाय आरो ओ दाथ' नुनो थांगासिनो दङ जेनेबा बोथोरानो जेबो थिग गैला। माने दानि गरमनिखौ बुंदों आरो आं नोंथां दा बोथोरानो जेबो थिक गैला जेनेबा
होम।
अखा हाबाथाय हाबाय बा नांनायनि बारा हागोन।
औ।
आरो हायाबाथाय हाया ओरैबायदि रानस्राव जागोन कि मानसिफोरा बहाय थानो मानो जालाय लायथारो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ
औ आरो जेनेबा हमनो हास्लाबब्ला दानो अखा हागोन दानो अखा हायालासे खिथागोन ओमफ्राय दा एसे सारन्थाइ गावनायनि बिबांखौबो बारा नुनो मोनदों नोंथां
औ जाउनाव जोंहा बहुद मानसि थैनायनि खौरांफोर मोननो हागासिनो नङा होमबा
नंगौ नोंथां सोरबा माइ गायनो थांनायावनो सारन्थाइ गावजानाय बेफोर बेफोरबायदि नुदों नुनानै जोबोद माने दुखु मोनो आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ आरो बिराद गिख्रंथाव जाहैबाय बेयो
औ औ आरो जेनेब्ला आं बुंनोसै गरम बोथोरनिफ्राय बासायनो बा जोङो सान्दुंनिफ्राय गावखौ बासायनो थाखाय माखासे रुल्सफोर
औ नोंथां
जेनेब्ला जोङो गोलोम बोथोराव बांसिन दै लोंनांगौ
औ
थामब्लब थामबा ब्रै लिटारनि दै लोंनांगौ जोङो
औ
लेबुनि सरबतफोर लोंनांगौ बेलनि सर बेलनि सरबत आरो सान्दुं गोसानिफ्राय सान्दुं गोस सायाव जों बारा थानो नाङा आरो
औ नोंथां
औ फिथाइ सामथायाइफोर जानांगौ
औ
आरो जोङो हायोब्ला बार'थानिफ्राय सारिथासिमसो जोङो न' सिङावनो थानानै जों गावखौ बासायनांगौ आरो मानोना दानि सान्दुङाथ' ओरैबायदि गिख्रां गिख्रंथाव जाबाय नङा होमब्ला ओ खर' जायनि जाउनाव जोंहा खर'फोरबो सालायलाङो
औ आरो जायफोरहा एसे ल' प्रेसार दङ बिसोरथ' खर' गिदिंखायो नङा होमबा नोंथां औ दा बिदिनो थाखायनो गावबा गाव जोङो रैखा खालामना लानांगौ आरो जेनेबा गरम बोथोरखौ नायनानै बिदि लामा सामा ओंखारलाबायनाय जेनेबा जोङो गावखौ रैखा खालामनो थाखाय साथाफोर लानानै थाबायनांगौ आरो नोंथां
औ औ नंगौ आरो ओंखामफोरखौबो जोङो जेनेबा बांद्राय बुरजा जानो नाङा एसे थोजासे नांनायनि बारा जायोब्ला जोंहा गोलोम बोथोराव उदैफ्राबो एसे प्रब्लेम होनो नागिरो नङा होमबा
औ नोंथां नंगौ
जेसेनो हायो एसेनो लाइटलि जोङो जानांगौ आरो दोहि जानांगौ जोङो थोरबुस जानांगौ थाइबेंफोर जानांगौ मसालाफोरखौ जोङो बांसिन जायिआानो गाहाम आरो बे बोथोराव
औ नोंथां दाथ' उदैयाबो बिराद थाब थाब गाज्रि जानो नागिरो नङा होमबा नोंथां
उम गोलोम बोथोरफोराव
उम होनबा नोंथां जोङो फैगौ समफोरावहाय
ओं औ दे नोंथां
औ जोंना समाबो जाबाय नै
मोनबाय
औ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांनिसिम साबायखर जासिहरनाय जाबाय
औ गोजोन्थों
औ दे